खुलुमबाय नोंथां ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जासिहरनायब जाबाय।
औ नोंथां आंङो नोंथांजों फंनैसो उम हुम गोनां खोथानि एबा आयदानि सायावसो रायलायनो होननानै हरनाय जादों नोंथां।
औ नोंथां आइदानिसायाव सावारायनो नागेरदों नोंथांङालाय?
ओ बेनो जाहैबाय जोंनो दा जोंनि बर'नि मोनसे माखासे फोरबो जेरै जोंङो बैसा सागु फोरबो दंङ दमासिफोरबो दंङ। आरो बिदिनो गोबां फोरबोफोर दं आरोना बेनिसिम आंङो फंनैसो बुंनो सानदों जेरै मोनसे फोरबोखौ लानानै बेनो जाहैबाय दमासि फोरबो ना नोंथां
उम दं नोंथां दे बुंदो दे
औ औ औ नोंथां माने जोंङो बे बे दमासिखौ जों माबायदि दि जोंनि बर' आ समाजाव माबायदि मा होनो फालिबोनाय जादों एबा फालिबोदों बेनि सोमोन्दै नोंथांनिया फंनैसो बुंनो सान सानदों आंङो बेनो जाहैबाय दमासिया जाहैबाय जोंनि मोनसे बर'नि मोनसे उङो फोरबो आरो ना बेबो मा होनो गायनाय फुनायजों सोमोन्दो गोनां जेरै जोंङो माखासे उम जोंङो दैलांनिफ्राय मावै मावै मावनानै जोंनि मोननाय मा जा फिथाइ माइनि फिथाइ एबा मा-माइ मोननाय बैफोर फिथइखौ जोंङो मारोखो खालामनाय जायो जोंङो मा होनो बे दमासिखौ जोंङो जाफैनाय जायो आरो। जेरै जोंङो फिथा दंङ लारु दंङ एनथाब दंङ बिदिनो गोबां गोबां बुस्थुफोर बानायनानै जानाय जायो आरो ना बै जोंनि मोननाय जोंङो दैलां बोथोराव मावनानै मोननाय एबा माइ माइ जेरै जोंङो माइब्रा दंङ आरो बिदिनो बे माइब्राजों जोंङो जेरै जोंङो लारु जानो हायो एन्थाब बेफोरो जोंङो जानो हायो आरोना आरो जोंङो बे माइरंजों जोंङो माथा थांङो बे माइरं माबाजों जोंङो मा जायो माथा माइरंजों जोंङो फिथा सिथाव बेफोरखौ जों जानो हायो आरो ना नोंथां। उम बेफोरखौ जो मायाव जानायजायो होननानै बुंङोब्ला जोंङो दमासि बोथोरावसो जानाय जायो। एबा दमासि दमासिया जा बाय उम मोनसे बर'निनो मोनसे आ बर'नि माहारि एबा बर' हारिजों खाथि सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बे फोरबोआव जाहैबाय जोंङो आरो माबायदि फालिनाय जायो होननानै बुंनाय जायोबा जोंङो गिबियैनो जोंङो बे लारुफोरखौ एबा फिथाफोरखौ सावनानै जानो थाखाय जोंङो गिबियावनो मा खालामनाय जायो ओ उवालाव ए उवाल एबा गाहेनजों जोंङो देगोरनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो आरो ना जेरै जोंङो लारुफोर जानोबा जोंङो सोम सोम्रनाय नांगौ आरो ना गिबियै जोङो सोमगोरनानै लाबाय फाय लानायनि उनाव जोंङो उवालाव देबाय माइब्राय माइब्रा एक्सट्रा आरो एनथाबा माहोनो माथाया माथा एक्सट्रा आरो ना जोंङो बिदिनो जों फिथाफोरखौ जोंङो सावनानै जानो जानो हायो जेरै जों फिथा सावबाय, लारु सावबाय, सिथाव सावबाय, आरो नालेंखल लादुफोर बानायनाय जायो आरो ना। बेयाव जोंङो बानायखांनानै जोंङो गिबि गिबि मा खालामनाय जायो जोङो इसोरनि सिङाव बावबा बाव हग्रनाय जायो एबा जोङो इसोरनि सिङाव ब हखांनायनि उनाव बिनि उनाव जोङो माबा खालामनाय जायो जे जोंनि आबै आबौमोन थैनानै थांनाय एबा जोंनि जाथि बाहाय बाग बाहाय बाहागि थैनानै थांनाय बैफोरनो मा होनो बे समाव जोंङो। बावनाय जायो आरोोना नाम खालामनानै जों बावनाय जायो सोनाब सोरोनफारसेखै थांनानै जोंङो मा जायो। बाव जोंङो बिसोरखौ साहा फोर लानानै लानानै एबा माबा मोनसे लोंग्राफोर लानानै जोङो बे लारु फिथा एन्थाबफोरखौ ज जोङो लांनानै बावहैनाय जायो आरोोना नोंथां जोंङो बेखौ ओमफ्राय जोंङो बे बेयाव बाउखांनायनि उनाव जोंङो मा खालामनाय जायो। आरो जोंङो बेयाव जोंङो जाथि खुरमा एबा गामि गामियाव हाबनानै जोंङो बे लारु फिथा जोंङो जानाय जायो। आरो ना नोंथांङा आरो बेजोंनो लोगोआव जों जेनेबा गोजां बोथोरनि सम ना बै गोजां बोथोरनि समाव जोंहा बेलागुर सावो आरो ना जोंङो बे बेलागुर सावनायाबो बे दमासिनिनो मोनसे गाहाय नियम होननांगोन जोंङो। बे बारनो हाया जेरै जों बेलागुर सावनो थाखाय जों बेयावनो जोंङो दुब्लि बारियाव थांनानै जोंङो माइहुं बायादि जोङो हेब मा होनो हुंगारनानै लानांगोन आरोना जों औबवाफोरजों खानानै एबा जों मोनसे माइहुं सिस्टेम एबा माइहुं बायदि जोङो बेयाव जिगाबफोरखौ एबा माइनि नाराफोरखौ हायै हायै जोंङो साबनानै जोंङो गोजौ खालामनाय जायो। आरोना बेखौ गोबां रोखोम रोखोमनि खालामो स सोरबा सोरबा मानसिनि महर होयो सोरबा इसोरनि महर होयो। आरो सोरबा गुबुन गुबुन गोबां रोखोम रोखोमनि महर होयो आरोना। बेफोरखौ जोङो फुंनि समाव जोङो मासा खालामनाय जायो सावनाय जायो। गिबियै फुं सिखारो जों जेनेबा जोंङो थिनथाासोआव जोंङो गाननानै बै बेलागुरखौ जोङो बयबो गामिनि बोराय बे अ ओ उन्दै उनला थांनानै बेयाव जोंङो सावनानै मा खालामो जोंङो बेयाव सावनानै जोंङो रं रं जानाय लाहैयो आरोना नोंथां बेयो जेनेबा जों बेलागुर सावनाय बेफोरखौ जोंङो आरो बिदिनो जों सावनायखौ सावनानै एबा फो फुजिबोदों लासैनो उम। दानि जुगाव खिन्थु जोंङो बेफोरबायदिखौ खम नुनो मोनसै। नोंथां जाय जोंनि जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना गोदोहाय गोबां फालिदों नखर नखर जोंङो थाबनानै जोंङो लारु फिथा ज जायोमोन एबा मोनजायोमोन दानि जुगाव नाथाय बिदिया गैलिया एबा समजों लोगोसे लासैनो सोलायबोनो हमबाय जोंनि जोंनि उम जोंनि बेफोरबायदि गोदोनि फोरबोफोरा दङ दंनाया खिन्थु जोंङो दा बांद्रायखौ बांद्रायखौ नुनो मोनला आरो ना नोंथां जाय जायनि थाखाय जोंङो ओ गामियाव जङो सोरनिबा न'आव थाङोबा जोंङो मा होनो बेफोरबायदिखौ जोंङो सोरनि सोरनिबा जायो सारनिबा बा जाया नेमनि आन्था ओरैनो संनानै जानोसै सोरबा जाला बेफोरबायदि जोंङो लासै लासै सोलायबोनायखौ नुनो मोन्दों आरोना। बेफोरखौ जोंङो बावनो बावनो थांनाया जोबोद दुखुनि बाथ्रा जानानै फैबाय आरोना नोंथां जों बेफोरखौ जों बावनो हा बावनाय बावनो नाङा आरो जोङो इयुनाव जोङो फोरोंनानै लाखिनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनिनो फोरबोखा आरोना। थां जोङो जों जोंनि बर' हा -हारि बा जोंनि बर' सुबुं माहारियारि आबाद जोंनो आबाद मावनानैनो थांनानै थाबोनाय आबादजोंनो ओ मा जानाय ओ जिउ खुंबोनाय आरो ना बेनिखायनो जोङो बे बेफोरबायदिखौ जोङो फोरबोखौ जोङो बावगारनो नाङा बैसागु दमासि एबा नांग नांगोल जांख्रा आमथि जुवा बेफोरबायदि माखासे फिसा फिसा फोरबोफोर एबा मा होनो जाथायफोरखौ जोङो बाव बावनो नाङा। ओ बेफोरखौ जोङो हमथानानै एबा लाखिनांगोना जोंनि खामानि होननानै आं सानो आरोना नोंथां आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथाङा मानिबाफोर सायाव बुंनो सानदोंबा बुंलांनो हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बर'नि फोरबो दमासिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायना होनायनि थाखाय। औ नोंथां आं नों नोंथांनि सिगांआव माबा मोनसे ओ आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदों। ओ गोदो- गोदाय समनिफ्रायनो जोङो सुबुं माहारिया संसार जाबोनो रोंनायनिफ्राय जोङो मा मा आगजु खो दिनै मा मा आगजु बाहाय बखो खामानि मावनायाव गोनांथि जानाय एबा संनाय खावनाय बेफोराव गोनांथि जानाय बुस्थुफोरखौ मानि मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै लानाय बेखौ आङो सावरायनो सानदों नोंथां। ओ बेनो जाहैबाय जोङो मा सुबुं माहारिया गोदो -गोदाय समावहायो दंफां दन्दर एबा हाजो खंखरफोराव थानानै संसार जाबोदोंमोन। बै समाव सुबुं माहारिया अब्ला जेबोआनो गैयामोन मानसिना मानसिल'मोन। नाथाय लासै लासै सुबुं माहारिया गाव गावनि साननाय मोनदांथिफोरजों गाव गावनि गोनांथि बुस्थुफोरखौहायो जगार खालामनानै लाबोदों। जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जेरै सिखा, रुवा खदाल, हाथुरा सिखा ओ बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौहायो संसार जानायाव गोनांथि जानाय एबा खामानि मावनायाव गोनांथि जानाय बेफोरखौ खालामनानै गावनो खालामनानै लाबोदों। गोदोनि दिनाव सुबुं माहारिया ओ ज' ज' थालायनानै संसार जानानानै गामि दानानै संसार जानो रोंनायनिफ्रायनो आबाद मावनायाव मा मा गोनांथि जायो जेरैहाय जोंहा आबाद मावनायाव गोनांथि जायोमोन नांगाल- जुंगाल आरो खदाल बेफोरखौ जोंहा गोनांथि जायो।
मब म
अन्थाइनि अन्थाइजों खालामनानै गोफार खालामनानै बेबा दिनो जोंनो आबाद मावनाय जाबाय नाथाय जुगा जुग- जुग लोगोसे समजों लोगोसे लासै लासै सुबुं माहारिया गाव गावनि साननाय मोननायफोरखौ जौगाहोनायजों बेफोरो लासै लासैहायो गोजौ थासारि सासे दावगाबोबाय थानायखौ जोङो मोनबोदों बेहाय जों हाय गोदोनि दिनावहाय जोङो आबाद मावनो थाखाय खन्था
ज
व जोङो नांगोल दिहुननानै नांगोल जजों हालएव दों मोसौ जुरिनानै जङो हालेवदों आरो लासै लासै जौगाबोनानै दानि गोदान मुगा ट्रेक्टरजों हालेनायखौ नुनो मोनदों। गोदोनि दिनावहाय जोङो आबाद मावनो थाखाय जोबोद खस्थ' स्थ' गोनाङै जोङो बोलो बाहायनानै मावोमोन नाथाय बेफोर खस्थ'खौ नुनानै माहारिया सोलोंथाइजों सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे गोजौ फारसे दावगाबोदों बे दावगाबोनायाव जोङो आबाद मावनो थाखाय खस्थ'यै आबाद मावबोदोंमोन जिब जुनार फाबो बे मानसिजों लोगोसे खस्थ' मोनफादोंमोन नाथाय आथिखालावहायो खम समनि गेजेरावनो आरो बोलो नाङा जाासेनो आबादखौ मावनानै जानो हाबोदों एबा जागासिनो दङ जों बुंनांगोन गोदोनि समाव जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय हाग्रा बंग्रा बन बन नागिरनानै लायनांगौमोन एबा दंफां गोदान बबेयाव दंफां गोरान मोनगोन बेफोरखौ जोङो लायनानै जगार खालामनानै फोराननानै जोङो संनानै जाबोदों नाथाय आथिखालाव जोङो गोनोखारि मुगायाव जोङो गेसनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों जों गेस निल नङा आथिखालनि मुगायाव जोङो खारेन्जोंबो जोङो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जानो हासै मानसिया ओरैबायदि जौगाबायदि गावनिन मावनायनि गोनांथिफोरखौ एबा माबायदि खस्थ' जायो बेफोरखौ साननानै लासै लासैहायनो जौगाबोबाय थादों खस्थ'नि खस्थ'आ लासै लासै मानसि हारिंनायाव रेजें जाबोदों गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लाबोदों थेबो थिग बेबायदिनो आरोबाव जोङो बुंनो हाबावो गेसथि बाहायनाय गेसखौ जोङो आथिखालनि मुगायाव गोबां गावबाागाव न'खरावनो बाहायनाय नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव जोङो बनजों ओंखाम ओंख्रि संनानै जायोमोन जिगु जिगु अखा दै बार जेरावखि जाया जोङो नागिरनानै बनखौ लाबोनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जायोमोन बन गैयाबानो जोंनि न'आव ओंखामा मोनामोन नाथाय आथिखालाव जोङो अखा बाखान जेरावबो नागिरनानै नागिरनांगौनि गोनांथि गोनांथि जाला जायनि थाखाय जोङो गोरलैयैनो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनानै जानो हासै आरो खामानि मावनायाव ओंखाम ओंख्रि संनायाव जोङो जेरै गोदोनि समावहाय जोङो मैगं मैगं खादा बाहायनो थाखाय जोङो औवाजों हेबनाय मैगं खादाखौ जोङो लायोमोन नाथाय आथिखालनि दुगायाव आथिखालनि मुगायावहायो जोङो प्लास्टिकनि बाहायनायखौ नुनो मोनसै गोबाङैनो जोङो प्लास्टिकनि बाहायनाय नुनो मोनसे जेरै ओ मैगं खादाजोंनो फ्लास्क बाहायनाय आरो माबा मोनसे मैगं थाइगं जाबनानै दोनो एबा संग्रा खावग्रा बुस्थुफोरखौ सुुनानै आराम दोननो थाखाय जोङो प्लास्टिकनि बाहायनाय एा प्लास्टिकनि रेगफोर बाहायनाय जोङो नुनो मोनसै बेल' नङा आथिखालनि मुगायाव जोङो गोबां दावगानायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समावहायो मा होनो जोङो हानि दोफोराव जोङो संनानै जानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव लासै लासैनो बेफोरबायदि मुवाफोरा सोलायलांनो हमदों जेरैहाय जोंनि दिङाव दा ओ खामानि जोङो बाहायनानै लसै जेरै जोंहा साराय दं थौ दं खोस्लि सामस बेफोर गासैबो जोंहा लासै लासै सोलायबोनो हमदों बेफोरजोंनो जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे बाहायबोबाय थादों लासै लासैनो सोलायलांनायखौ जोङो नुबाय थादों आरोबाव जोङो बुंनो हायो आबादनि बेलायावनो जोङो गोबां बुस्थुफोर जेरै मुवा बेसादफोर जेरै जोङो हासिनि बुंनो हायो आरो माखासे जोङो हाथर बुख्रुबग्रा मुवा बेसादफोर जोङो बेफोरखौ जोङो बुंनो हादों आरो हा जावग्रा जोङो गोदोनि दिनाव जोङो फुख्रि गंसे जावनो थाखाय जोङो सप्तासे एबा बिनिबो बारा सम नांगौमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो ग्रिगानारि मुगा सोलिनाय बिगानारि मुगा दावगानायाव जोङो गंसे जेसिपिजोंनो जोङो से घन्टा एबा नै घन्टानि गेजेरावनो बेसेबांबा गिदिर जोङो गुवार फुख्रिफोरखौ जोङो जावनानै लानो हायो बेल' नङा माबा मोनसे हा ख होनायाव जोङो गोबाव सम नांगौमोन खदालजों जिग' जिग' जावनानै जोङो हाखौ रोगानांगौमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो ट्रेक्टरजों रोगायो आरो जोङो रोगानायखौ जोङो नुनो मोनसै आथिखालनि जौ